हेल'
औ खोनादोंना नोंथां?
खोनादोंना?
औ खोनादोंथ'
नोंथाङा खोनायाखै नामा?
खोनादों नोंथां
औ खोनादों
औ खोनाबायबा?
खोनादों औ। आंनिखौ' मोजां खोनादों ना खोनायाखै?
खालामगासिनो नोंथाङा?
आङो आङोथ' दा ओरैनो दङ नोंथाङालाय?
थां बे समाव।
औ दिनै जों इदिबा ओ साम'नि सायाव सावरायजागोन नामा मा
औ औ जागोन सामुआ जोंहेथ' जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि जामुंआव गोलैयोना?
औ।
थाङा थाङो बिदि जानो मोजां मोनोना मोना?
साम'आथ' गोथाव साम' लादाया आंनि फेभरेटसिन।
संनानै हारसिं बिदि फासनि ओमफ्राय नागिरजेननायनिफ्राय लानानै नोंथाङा बिदि खालामनानै जाफेरनो मोनबायना?
औ जाफेरबाय।
जानांगौ नोंथांनि ओनसोलाव मोनसो मोनसोगारो जानांगौ ना? औ।
औ खाथियाव न' खाथियाव एसे बिलो दंमोन मोनसे बे बिलोआव खनहैयोमोन सम सम आरो दैमा दंमोन दैमायाव साम' गोलावखौ मोनो खिथु गोलावा बे साम'खौ मोनो बेखौबो जाखांबाय।
नागिरनो थाङोना नोंथाङाबो होनबा?
औ थाङोमोन नोंथा। नाया बिनि उनाव साम'लादाय साम'लादायफोरखौ बायनानैसो जादों आरो न'आवबो दंमोन फुख्रियाव आगोलाव
ओरैनो साम'खौ फार्स्टनिफ्राय माबोरै माबोरै मावनानै जानाय जायो एसे फोरमायना होनो हागोनना नोंथाङा आंनो?
अ हागोन।
साम'खौ जोङो गिबियावनो दुब्लि दुब्लि नङाबा बहाबा दैमा बिलोफोरनिफ्राय खन्नानै लाबोयो खननानै लाबोनानै जोङो साम'खौ साफा सुनानै बबावबा ओ बासोनफोराव जोङो सोमनानै दोनो साम'खौ खिगार होनांगौ जायो साम' गोबां हा थायो बे साम' हा जायो नालाय खिगारहोना दोननानै साननैसो खिगार होनो दोननानै जोङो साम'खौ खिथु ओ माबाखौ गाननानै बिनि खुवगा दाखोनखौ गाननानै साम'खौ दानो खिथुखौ दाननानै जोङो सोमनानै दोनफिनो आरोबाव अब्लाना बेयाव खि थाबावनायफोरा बे खिथुजोंबो गलांओ माखासेफ्रा साफा जाजोबो आरो जोङो साफा जानानै साम'खौ फुयो जों खादायाव माबावबा बासोनफोराव लानानै हुयो साफा हुयो बे साम'आ मैला बारियाव थायोना दैयाव हाब्रुआव थायो लेथ्राखाय जों मोजां हुनानै जोङो साम'खौ ओ गोथाव बे साम'जों मिलायनाय ओंख्रिजों जायो आरो
बे फुननायजोंनो साफा जाखायोना नोंथां?
जायो नारें होनानै आथिखालाव नारें होनानै साफा खालामनाय नुनो मोनो। आ आगोलावथ' नारेंबो औ नारें लेबुफोरबो बाहायामोन आगोलाव।
आं माने बेफोर खौ गुबुन मावनायखौसो मावखांखानानै जेब्ला मोनो अब्लासो मोनजानाय जादों आरो बे मावनाय दांनायखौ नायफेरनाय जायाखै न'आव बिदि बारा जाया जोंहा बेनिखायनो आङो बारफ
अ नोंथां बिथाङा गावनि सायाव बेबायदि नोङो मावनानै मोनदांथि मोनाखै आरोना रोंमोनथाय गैया आरोना नोंथांनाव
ओरैनो जोंनि ओनसोलाव बिलोफोराबो गैखाया हिसाबै साम'खौबो मोननो थाङा ओमफ्राय माब्लाबा गुबुन माब खानाय बेबायदिखौ जानो मोन्दों आरो।
औ नोंथाङा मा मा ओंख्रिजों साम'खौ मोनजायामोन बुंनो हागोन ना?
ओम मोनजानायाथ' सबायजों खनसे मोनजादों बेनिफ्राय हारसिंगाव गोजा फ्राय एवनाय मोनजादों। ओमफ्राय गुबुनजों बिदि मोनजानाय जायाखै। माजों माजों जायो नोंथांनि न'आव?
जों साम'खौ जायो सबायजों जायो जोगोनारजों। बेनिफ्राय जारि बिलाइ जोगोनारजोंबो जाजायो औ
जोगोरजो माबायदि माबायदि संनानै जानाय जायो? जोगोनारजों
जोगोनारजों साम'खौ फ्राम फ्राम एवनानै लाग्रोयो।
औ
मोजांनो साम'खौ एसे धुुब थुुब बेरलाय लासे ए-एवनांगौ आरो साम'आ जेब्लासिम बेरा इ जे एवबाय था संख्रि बानलु हालदै होनानै सामब्राम सामब्राम होनानै एवो जोङो थावजों मोजां एवनांगौ।
एवनायनि उनाव जों जोगोनार हानानै लानायखौ बेयाव होनांगौ आरो साम' एवनाया मोजां जानायनि उनाव बिनि उनाव दै होबाय संबाय थाबाय एसे गोबावै आरो माबाया जोगोनारा रुइजासिम जोगोनारा रुइदो एसे जोगोनारखौ नाग्लिनानै होदो बिनि उनाव जोङो दुन्दियाफोर होनो हायो गंगार दुन्दिया होनो हायो।
औ गंगार दुन्दियाथ ओरैनो मोदोमनायानो आलदा ना ना
औ औ। औ बे। खौ मोनाब्लाबो जोङो होनो हायो। ओ- हाइजें बिलाइखौ होनो हायो। गोथाव जायो बेजोंबो सबायजोंबो। सबायजो सबायजों। संनायाबो एसे आलादा जायो। रुनानै लानांग सबायखौ।
सबाइ सबाइ ओंख्रि जेरैबायदि सबाइखौ सङो बिदि संग्रोनानै होसननाय जायो आरोना?
औ बेबायदिनो होसननाय जायो औ। गोथाव जायो।
ओरैनो खोना। जानो मोन्दों सामखौ जानला मोनला खोस्लिफोरजों हायनो मोना एरनो मोना गावो होननाय आरो। जामारो नामा? नोंथां।
बेबायदि औ गावनो नागिरो खिथु दाननाया एसे बायला बुइला बोरैबा जानानै खारां खाथां जानानै थायोना बेफोरो एसे सारायाव एसे एरबाय थायोब्ला जों जों जे खोस्लि बाहायो। बेजों एरबाय थायोबा एसे बायनो चान्स थायो बौलाङो आरो। बेनि जायगायाव जोङो बाहायनो हायो औवानि औवानि माने माबानि दंफांनि खादौफोर औवानि खादौफोरजों बाहायनो हायो बेजों जों एरनो हायो आरो आथिखालाव आरो। बेबायदि बारा बाहायबाय थाला बेखायनो जों बाहायबाय थानाय खोस्लि स्टिलनि खोस्लिखौनो जों बाहायनानै संनानै जायो आरो दा।
थाल लायै लायै संना एरनांसि
थाल लायैलायै एसे ओं बांद्राय एरबाय थानो नाङा खम एरनांगौ।
ओरैनो बे माखासे औ गासै मैगं जेनेबा नोंथाङाथ' होनदों। गुबुन गुबुन मैगंफोरजोंबो संनानै जा जायो बेफोरनि गेजेराव माजोंबा एसे मोजांसिन मिलायसिननायाव अबेजों मोनो मोनो नोंथांआ?
आं बयनिख्रुइ गोरोबसिननायाव मोनो सबायजों सामजों आं।
औ औ औ आं आं जेब्ला मोनजादोंमोन सबायजों सामखौ आंबो मिथि। बे खौ जोबोद मोजां मोनदोंमोन। गुबुनजोंथ' आं मोनजानाय जायाखै नालाय बारा बुंनो हाथनाय नङा।
औ आं मोनजादों गुबुन गुबु गुबुनजोंबो थेवब्लाबो आं सबाय। जों सबायानो आं बांसिन मोजां मोनो नालाय बेखायनो आं सबाइजों संबा बांसिन साबसिन गोथाव मोनो। औ बिनि उनाव नोंथाङा साम'लादायखौ मोनजाफेरदोंमोन ना मोनजाफेराखै?
साम लादाय‌ आं मोनजाफेराखै नोंथां।
ओ- मोनजाफेराखै।
मा बे खौबो जानाय जायो ना साम' लादायखौबो नोंथां न'आव?
साम' लादायखौबो जायो औ।
अ माबायदि खालाम ओमफ्राय बेथ' गोबां गुवार गुवार ना?
साम' लादायखौ जोङो दैनिफ्राय खननानै लाबोनानै सोमनानै दोनो बेखौबो हरसे हरनै। बेबायदि सोमनानै दोन सा साफा खालामनो बिनि उनाव जोङो रुयो बेखौ। हर' नांगौ। बे गिदिर गिदिर नालाय बेखौ जों सोबनानै जानो हाया आरो।
जेरैबायदि साम'खौ बिखङैनो फुनानै जायो बेखौ बिदि जानाय जाया आरोना।
औ बे साम'लादायखौ बे बे रोखोमै जानाय जाया। बेखौ लाबोनानै जों रुनानै बेखौ बेनि मोदोमखौ जोङो बिजिफोरजों सुनानै दिहुनो, सेफटिबिनफोरजों जों दिहुनो ज' खालामना नानै दोनबाय रुदुनानै बे खालामनानै जोङो मैथाजों एवनानै जानांगौ मैथाजों साबसिन गोथाव जायो आरो। मैथाजों जाजायो औ।
माब्लाबा नोंथाङा न'खराव सङोबा इमपेक्ट खालामनो दाबावदो नोंथां।
औ जागोन दे, जफागोन थारैनो इनभाइट खालामोन। बिनि उनाव जोङो औ जागोन दे। बेना उनाव नोंथाङा साम'आ मोनबेसे रोखोमनि बेबायदि थायो नों मिथियो नामा?
खौथ' आं खोनानायाव होननानै मिथिनो मोन्दों ओमफ्राय गासैखौबो आङो नुजोबनाय जायाखै आरो। साम' खिंखिरि, साम' लादाय, बे साम' दाहोना बेफोर गासिखौबो ओरैनो बेलेग बेलेग जामारो नामा नोंथां नुथाय महरा?
जायो साम'खौ।
आरो सानसेखालि आङो मोनसे सेमिनार मगाव खोनानो मोनदों साम' खानाबो थायो होननाय बेयो माबायदि नंगौ ना नङा बारा मिथिनो मोननाय जायाखै आं‌।
साम' खानाया माखौ बुङो आंबो मोनथिया बेखौ।
बिनि गेजेराव सि दान्थे बिदान्थे जालायदोंमोन आरो माने जाय मानसिया सेमिनारखौ प्रेजेेनटेसन खालामदोंमोन बियो बिनि बायदिबा दङ ओमफ्राय खोनासंग्राफोरनि बायदिबा गैया बिदि जालायलायदोंमोन आरो।
औ।
नोंथाङाबो मिथियाना होमबा?
ओहो मिन्थिया। आं मिथियो साम' दुनायखौ। फुंखौ मोनथियो साम' दाब्ला बियो।
औ।
बेखौबो जोङो रुनानै बे एखे रोखोमैनो बेखौ दिहुननानै जोङो एवनानै जायो फ्राम फ्राम थावजों फ्राय एवनानै जायो। बेयो आरो जोङो साम'खौ एटलिस्ट जोङो मैगंजों संनानै जानायनि अनगायैबो जों फ्राइ फ्राम फ्राम एवनानै जाबा गोथावसिन मोनो आरो
उम फ्राम फ्राम ओ साम' फ्रायआव गोलैसिगोन बियोना?
साम' फ्राय औ। बेखौ जोंहा मोनो दाना आथिखालावथ' गोबां बिजिनेस आव सोलिबाय बेफोरो औ बाजै हटेलफ्राव औ हटेलाव गोबां मोनो दानि जु गाव फ्राय मोनो सबायजों मोनो नों माजों जानो बेखौ नोङो अरदार होबानो खोन्थाबानो बिसोरो संनानै होफैयो आरो।
अ माब्लाबा जाहै नांसिगोन
क'क्राझारफ्राव
औ
मोजां मोजां हटेलाव मोनजागोन आरो बेखौ। बेनिफ्राय नोंथाङा ङा आंनो साम' जानानै मा बेनिफिटस मोनो बेखौ मिन्थियोबा बुंदों एसे?
खोनानायाव थ' मोनदों मेगन नुथाया माने पावारा बारायो होननानै खोनानो मोनदों आरो औ नंगौना नङा बेखौथ' मोनथिला
औ
गोदो गोदायनि बोराय बुरैफोरा बुंलांनाय बायदिब्लाथ' बेनोना नोंथां?
औ आंबो खोनानो मोनदों
औ दे बिदिब्ला नोंथां माब्लाबा रायलायफिनसिगोन।
औ